औ। औ, नोंथाङा फ्रि दंना नोंथां? औ नोंथां, आङो नोंथांजोंहाय ओ जोंनि बर'फोरनि फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै एसे एसे सावरायनो होननानै कल
अ बेथ जोबोद मोजां आयदा नोंथां।
औ नोंथां, दा नोंथांङानो एसे जागायग्रोनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला नोंथाङा एसे जा
औ नोंथां नंगौ नोंथां जोंङो बर' हारिया बा गुबुन हारिफोराबो माने आथिखालाव गोबां फालांगगिरि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै गोदो गोदायनि समफोराव जोङो फालांगि मावनायफोरखौ जोङो ओ गोबां खम नुनो मोनोमोन। नाथाय दा आथिखालाव ओ बोथोर बा जोंनि जेनाखि माबाजों मुगाजों सोलिनाय बायदि नायनानै जाय गावखौ माबोरै साब्रोब सा सारभाइभ खालामनो हागोन बा थांनानै थानो हागोन बेफोरखौ लानानै फ्रा आथिखालि आथिखालाव ओ जायनाखि रां रुफा खामायनाय बेफोराव बुहुद माने गोबां गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदिनो बेफोरखौ नोजोर होनानैनो जोंनि जानाखि बर' सुबुंफोर ओ बिथांमोना दा आथिखालाव गोबां सोरबा गला होननानै दखान होनानै सोरबा रां गोनांफोरा गिदिर गिदिर माबा मोनसे दखानफोर खुलिनानै आरो सोरबा एसे एनै जेन नाखि ओ रां गोनां एसे एनै रां गोनांफोर बिथांमोनहा एसे गाव गावनि जखाखौ नायनानै माने जोंङो फालांगि खालामनायफोरखौ नुनो मोनदों। जेरै दाउनि फालांगि, बोरमानि फालांगि बा मोसौनि फालांगि, औवानि फालांगि मानि मैगं थाइंनि बेलायाव मानि बेयावबो फालांगि जिब जुनारनि बेलायाव बो फालांगि मानि न'आव फिजाग्रा जेनाखि ओ जुनादफोर बेफोरखौ जों फिनानै माने गोबां फालां गि खालामनाय नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां? दा जोंङो ओ आथिखालाव गामि ओनसोलावबो जों ओरैनो थानायखौ नुनो मोनला ओ ओरैनो मोनसे खोथाखौ नोजोर होबा जों नुनो मोनो आथिखालाव जोङो ओ सोरखारि साख्रिफोरखौ जोंङो ओ मोननोबा गोबां मानि खस्थ खालामनांगौ जायो फरायनांगौ जायो थेवबो जोंङो एफाराब गोजौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लास सेयावबो ओ जोंङो मोननो हाया जाना फैयो नंङा होमबा नोंथां? मानो होनना बुंङोब्ला बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनानो जों बेफोरबादि जालांजोबबाय। दा बेफोरखौ साननानैनो जायनाखि ओ बिथांमोन गोजौ सोलोंथाइ लानाय बिथांमोना गामियाव थांफनानै मानो होननानै बुंब्ला जों गामि ओनोलाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा फसंथानफोर बा फरायसालिमा बा फरायसालिफोर गैया नङा होनबा नों थां? दा बेखायनो जोङो नोगोर बा सहरफ्राव थांनानै जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय फैनानै माने नोगोर सहराव फरायफैनानै गोजौ थाखोनि नाखि रोंथाय एबा सोलोंथाइ लानानै ओ गामि फारसे थांफिनो। ओ थोथ थिग बेबायदिनो गामियाव थांनानै बिथांमोनहा माबा नंङा माबा मोनसे मावना जाथारनांगोन, मानो होनना बुंब्ला ओरैनो थानानैथ' जों रावनोबो रां रु फा होफैया न'ङा ओमबा नों
दा बेनो फालांगि खालामो आरो जेरै ओरैनोबोथ' आथिखालाव नुनोमोनसैे जेरै सोरखारनिफ्रायनो जोंङो माबा मोनसे फिसा-फिसौ स्किमसफोरखौ जों मोननो हा होनाय जायो अनसुंथाइफोरखौ जेरै ओ दाउनि बोरमानि नंङा ओमबा नोंथां अमानि बेफोरबायदि फार्म खालामनायनि माखासे जों सुबिदाफोरखौ मोनो सोरखारनिफ्राय दा बेफोरखौ लानानैनो ओ जोंनि गामि ओनसोलावहाय जे थानाय ओरैनो थानाय बेखार सेंग्राफोरबो ओ बिथांमोनाबो बेफोरखौ जोंङो गोबां मावनायखौ नुनो मोनदोंसै, गुबुन गुबुन दाब दाब गामिफोराव नङाहोम्बा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जेनाखि जोंनि माब फालांगि मावनाय जोंङो दावफोरखौबो मोननै मोनथाम माबाजों फखलांगि खालामनो हायो जेरै जों बुंनो थांङोब्ला फलथ्रि दाव नंङा होमबा। नोंथां बेखौ जों दाउ ब्रयलार मुंयैबो मुंदांखा बे जोंङो ओ सरखारनिफ्रायनो माबा मोनखायो बेखौ माबानो थाखाय, नंङा ओमबा नोंथां औ बेफोर मोनसे जेनबा कमफानि बायदि दंखायो बिफोरखौ हरग्रा। दा बेफोरखौ लानानै जोंङो बेखौ जोंङो हाथाय बाजाराव फानोनो थांनांलाया नंङा होनबा नोंथां? नोंथाङानो हो नोंथाङानो बिसिनि जानाय आदार बेखौ जों मोनफा जोबखायो जों मात्र माने न'फोर लुना होनांगौ। बे दाउ दोनग्रानि माखासे माबाफोरखौ जे दाउखौबो गावसोरनो लाबोना बे बिथांमोन आरो दाउनि जेनाखि जानाय आदार बेफोरखौबो गाव लाबा फैखायो दा जोंनि खामानिया मा बेफोरखौ माने जोंहा जोथोन लानानै फेदेरनायल' आरो नङा होमा नोंथां। औ थिग बिदिनो ओमफ्राय जेेलानाखि दाउआ गिदिर जा अब्लाबो बैफोर दाउफोरखौ माने गावसोरनो बायनानै लांफैयो नङा होमबा। थिग बेबायदिनो अमायाबो बेफोरबायदिनो। एखे सेम प्रसेस जेरै ओ जोङो अमाखौ अमानि जेनाखि जोलै बेखौ जों मोनखायो आरो अमाखौ आदार होनायनि थाखाय जेनाखि माबाफोर ओ आदारफोर बेखौबो मोनखायो। लासाव माने जोबनायाव बिथांमोना अमाफोरा देरोबा ओ बेफोरखौहाय ला लानानै थां गावसोरनो बायनानै लानानै थाङो आरो नोंथां नङा होमबा। औ आरो गोबां दंबावो जोंहा फालांगि होनना बुङोब्लाथ' जेरै मैगं थाइगं फाननाय। टाउन सहरफोराव। ओ बेयावबो जोंनि जेनाखि बर' आइजोफोरखौ जों गोबां नुनो मोनसै बर' आइजोआ आरो हौवा मानसि जेखौबो जोङो माने टाउन सहराव सिगां थरावथ समाव जों नुनो मोनामोन नालाय नङा होम्बा नों टाउन सहराव जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो बेफोरबायदि मैगं बायदिसिना फाननाय। ना बेदर फाननायखौ नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनांदों नोंथां।
थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनसै आथिखालावहाय ओ आरो बिथांमोनहा बेफोरबायदिनो टाउन सहरफोर खोबा हाथाइ बाजाराव ओ मैगं थाइगं ना बा बेदर फाननानै माने गोबां मानि रां खामायनायखौ जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनगासिनो आरो आरो बियो मोनसे जोबोद मोजांनि खोथा। जों जिउआवबो ओरैनो थानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ बे बुहुमाव थांना थानोबा रां रुफानि नांगौ। जिउ खांनो थाखाय नङा होनबा नोथां दा नोंथाङाबो फालांगि मावनायनि जे खि माखासे खोथाफोर बेफोरखौ नोंथाङाबो एसे बुंना होनो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां औ थारैनो नोंगौ नोंथां माखासेखौ नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दो। बुंलांखाबाय बर'फोरनि फालांगि होनना बुङोब्लाथ' जों गोबां नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ गोदोनि समावहाय फालांगि खालामनायखौ जोंनि बर'फोरनियाव खम नुयोमोन
नोंगौ नोंथां
औ नाथाय दिनैनि सानावहाय नायोब्ला नङा होमबा नोंथां बर'फोरनि फालांगि खालामनानै खालामनायखौ गोबां नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां औ जेरै फालांगि होननानै बुङोबा नोंथ नोंथाङा मैगं थाइगंनि बाथ्राफोरखौनो बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां बा दाउ दाउ फिनाय दाउ दाउनि फालांगि मावमानि फालांगि बा बोरमानि फालांगि नोंथाङा बेफोरखौ बुंलांबाय नङाहोम्बा दा बेनि गेजेरावनो आरो जोंहा मोनसे फालांगिफोर दंबावो जेरै खमलाफोरनि सायाव फालांगि खालामनाय जेनेबा नोंथां नङा होमबा नोथां खमला फोरखौ जोंनि साखाथियावनो थानाय भुटान रायजो नङा होनबा नोंथां। भुटान रायजोनिफ्राय मा खालामो जोंनि आइजोफोरा लानानै फैनानै फालांगि खालामफैयो नङा होम्बा नोंथां जोंनि हायेन ओनसोल बा जोंनि बड'लेण्डआव नङाहोम्बा नोंथां दा बेफोरबायदि कमलाफोर फिथाइफोर फाननानैबो जोंनि आइजोफोरा गोबां रां आरजिनाखौ जों नुनो मोनदों नङो होनबा नोंथां आरो लोगोसे दंबावो जेरै ड्रागन फिथाइनि सायाव फालांगि खालामनाय। बा थाइजौ बेफोरबायदि फिथाइनि सायाव फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे जोङो आजिखालि नुनो मोनबावो जोंनि सुबुंफोरखौ जेरै सोहोरफोराव बा नोगोरफोराव गलाफोर होनानै नङा होनबा नोंथां गलाफोर होनानै फालांगि खालामनाय जेरै ग्रसारि दखान होनना बुङो नङा होम्बा जोङो नोंथां ग्रसारि बा ओ जेराव गोबां रोखोमनि जेरै गाथसिबो मोननाय बुस्थु जों ग्रसारि होनना बुङो नङा होम्बा नोंथां जेरै बाव मोननो हागो थाव संख्रि फानलु मस्ला माइरं दैरं दै नङा होमबा नोंथां। आरो माखासे नांगौखिनि मुवा जानाय आदार बेफोरबायदि दखानफोरखौ होनानै मा खालामो जोंनिया सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौहाय जिउ खुंनायखौ नों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो गोबां दंबावो जेरै नों नोंथाङा बुंलांदों जेनेबा मैगं थाइगंजों फालांगि खालामनाय नङा होनबा नोंथां। ओ जोंनि आइजोफोरा मैगं थाइगंनि सायाव गाहामैनो बा मोजाङैनो फालांगि खालामनांगौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनसै नङाहोमबा नोंथां मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव जोंनि साखाथियाव थानाय जायगाफोराव माखासे मैगंफोरखौ जों ओरैनोबाबो हाग्रा बंग्राफोराव जों नुनो थांखायो बा मोननो थांखायो नङा होनबा नोंथां जोङो बायलायनांगौ बा बायस'लायनांगौ गोनांथि गैया जेरै बेफोर मैगंफोरा जाहै जेरै दिंखिया मैगं जानो हागौ बा थास थास' बिबार जानो हागौ बा अलदर मैगं जानो हागौ। बा सिब्रु मैगं जानो हागौ बा औवा मेवाइ जानो हागौ नङा होमबा नोंथां आरो बायदि बायदि मैगंफोर दङ बेफोर मैगंफोरखौ जों बायलांनांगौ गोनांथि गैया जों हाग्राफोराव दसे थांनानै लाना फैबानो जों बेफोरबायदि मैगंखौ जों मोननो थाङो नङा होनबा नोंथां। आरो दंबावो जोंनि बारिफोरावनो मोननाय मैगंफोर जेरै ओ सबाय बिमा मैथा सिख्ला बा मैथा नङा होमबा नोंथां बा लाव फान्थाव जोगोनार खुमब्रा बेफोरबायदि जानो हागौ आरो न दा दा बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो बायले बायालासेनो बा गावनि बारिनिफ्राय लां थानानैनो जों फालांगिखौ खालामनो हायो आरो नोंथां दा नायोब्ला नोंथां जोंनि खाथि खालानि नोगोरफोराव बा बहाबा साहा गला बा बहाबा गलाफोराव सेराव जिरायनानै जोंनि आइजोफोरखौ मानि गोबाङैनो माने फालांगि खालामनानै गावनि जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां मानो होनोबा फालांगि खालामना नै दिनै जोंनि सुबुंफोरा गाव एसे एनैबाबो रां आरजिनो हादों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
थाखाय जोबोद मोजां रां आरजिनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौ सालायनानै आरो गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायखौ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों नङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसोलाव। आरो गोदोनि समाव मा खालामबावोमोन नोंथां जोंनि आइजोफोरा बांसिनानो ओ फिसायफोरनि सायाव बा हौवाफोरनि सायाव बांसिन सोनारोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दिनैनि आइजोफोरा गाव गाव नो गुबुननि सायाव सोनारा लासिनो गाव गावनो गोसो जानानै ओंखारबोनानै फालांगि खालामनो थाखाय गोसो जाना नै ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो जों बिथांमोनखौ जोबोद बाखोनायनांगोन नङा होमबा नोंथां बिथांमोननि हाबा मावनायखौ जोङो जोबोद बाखोनायनांगोन बिथांमोना गाव गावनि ओ न'नि खामानिखौ गारनानैबाबो गावनि लाजिनाय फोरखौ गारनानैबाबो फालांगि खालामनायाव गोबां मुखुब होदों बा गोसो होदों। जों दा बिथांमोनखौहाय मोन-मोनसे ओ मा होनना बुङो ओ गोसो गोरबोजों मोनसे साबायखर बावनायखौ जोङो ओ नुनो गोसो मा होनना बुङो खालामनो हायो जों नङा होमबा नोंथां।
नोंथां औ
आरो मा होनबावनो नोंथां ओम जोंहाथ' समाबो जाबायमोन नों
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ।
नोंथांनिसिम औ नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो दे नोंथां औ।